हेल'
खोनायाखै नामा आगै हेल' खोनायाखै
हेल' औ आब' दासो खोनादों।
ए नेद खैमोनदां आगै।
नेटनि प्रब्लेम।
औ माथो खालामदों।
नै आब' आं ओरैनो दङ नोंलाय मा खालामदों।
ए आङो ओरैनो बेलासिनि बार जानो होननानैसो लामा लामा बेरायगासिनोमोन नै।
औ आं मोनसे। रायलायनो थाखायसो खलरदोंमोन बे जाहैबाय। नि बर'नि ना गुरनायनि
औ। हेल' खोनायासै हेल'।
बर'फोरनि गुरनायनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन ना
औ औ हागोन आगै मानो हाया जानो।
औ
औ।
आब'लाय नागुरनो रोंगौना रोङा।
नाखौथ' गुरनो रोंखायो न' खाथियावनो दै दैसा दंना। बेखायनो
अ जोंहाथ' ना। गुरनानै जानाय ना हमनानै जानायाथ' बे बर'फोरनि दोनारि आखुखा नङा होनबा।
औ औ आगै।
औ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ना गुरनानै जाबोयो ना हमनानै जाबोयो दासिमबो जायो
औ नङाबा
ओमफाय आब मोनथिं माबायदि माबायदि जायगायाव ना हमनानै जायो?
ओरैनोथ' जोंनियाव बा बांसिन मा बान्दो थेनाय बै दैसा बेफोरावनो दैमा दै फिसा बेफोरावनो बांसिन थांङो आरोना आरो बेफोरनि अनगायैबो दाथ' दैज्लां बोथोर ना दुब्लि हखर हाला गासि बावबो दै थाजोबो बेफोरावबो ना सोमजियो बेफोरनिफ्रायबो ना हमनानै लाबोनानै जायो आरो दैसाफोराव बांसिन थाङो आरो
औ
नोंसिनिखैलाय?
बिदिनो ओ जोंनिखै बोहैबोनाय मोनसे दैमा दङ बेखौनो
गामिनि मानसि फोरा ना सानानै जायो बोननानै जायो गुरनानै जायो आरो
औ औ ओरैनो नोंसि औ दे बुंलाय आगै
ओ आरो ओ जेरै दंग' बान्दोबोथ' दंना बाहाय ओं दा दैज्लां उ दा माने सेन ख'खा बेबायदि सानानै ना जायो आरो
अ ओरैनो नोंसिनिखै मा मा नाखौ मोननो थाङो आगै?
जोंनिखिथ' बुङोब्ला गासिबो नाखौनो मोनो जेरै ओ
फिथिख्रि नास्राय बामि खुसिया सिंगि मागुर नाथुर थथा बायदि रोखोमनि ना मोनो औ
आहम होनबाथ' बेफोरजोंनो माथो ओंख्रिफोरानो बुंफबजोबो आरो बै नोंसि
ओ औ औ जानो बेदरफोर गैयाबा जानो गोसोबा गुरदर गुरनानै जाब्रबनो हायो आरो
औ औ जोंनिखैथ' ओरैनो बे बेफोरखौबो गासैखौबो मोननो थाङो आरो थेंगोना इदिफोरखौ बांसिन मोनो आरो दै दैमाफोराव
ओ औ औ औ नो जेरै आब' जोंनिखथ' ओ मा होनो बेखौ माइ हानाय बोथोराव बान्दो माइ हानाय बोथोराव बान्दो थयो नङा होमबा
औ औ
औ बेयाव बेखिनियाव ओ गोबां उ बर जोंनि बर'फ्रा माने गुबुन जाथियबो ना हमो जोंनि बर'फ्राबो गोबां ना हमो ना हमो बिदिनो गोबां ना मोनो बेफोरखौ जायो आरो फोराननानैबो उननि समाव जानो फोराननानै दोनो आब मोनिखैलाय बेबायाददि ना गुरनाय दंना गैया माने बान्दो थेनानै ना हमनाय इदि
औ औ बैदि बांसिन बानदो थियो होमबाथाय जोंनिया गोजां बोथोराव आव थेयो आरो माइथ' इदि जेबो गाया नालाय आरो द बायदि दैज्लां बोथोराव बान्दोखौ थेनाय जायो ओ बलायनाय जायो माने जाहाथे दैमा-दैस साफोरा मा दुब्लिफोराव गासिबो दैयानो बुंफबजोबनानै थायो बेनि थाखाय
औ-औ-औ
गोजां बोथोराव बांसिन नाया बांसिन नाखौ मोनसिननाय जायो आरो ओरैनो दाबायदि समाव दैज्लां बोथोराव बारलिफोरखौ बांसिन मोनो जोंनिखिजाय मानो होनबा अखा खोरोमनाय गिनायजों खाथि खालानि दुब्लिफोराव ओरैनो दै दैमा फोरनिफ्राय अखा खोरोमनायजों बारबोयोना बेनिखायनो ओम
आमफाय जे आब'आ मा होनो नोंसिनिखै बांसिन आब'आ मा-मा ओ ना हमग्रा आगजुफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो बेफोरनि बागै बुंनो हागोन नामा
ओरैनो ओरैनोथ' जोंनिखै ओ इदिनो जेखायजोंनो बांसिन हम मो आरो हिनजाव फोरा आरो हिनजावफोरा बांसिन जेखाइ हमो जेखायजों हमो आरो हौवाफोरा बांसि इन ओम माबाजों ओ आस्रा जे लाङि बेफोरखौ सानानै हमो आरो
ओ औ
जोंनिखै बांसिन बिदि नोंसिनिखैलाय मा माजों हम हमो नाखौ आदब आदबा ना हमनायनि आदबा
ओ जोंनिखै आं नुनाय बायदिब्लाथ' बांसिनानो ओ दाथ' दैज्लां जाहैबाय नङा होमबा ओ दैब दैमा फोराबो देरबोयो बेफोराव ओ खेला जाल होनो जोंनिखै जे बेजों हयो आस्रा जेजों सारो जिं जिंफ्राव जेखायजोंबो गुरो आरो दुब्लिफ्राव सेन सायो ख'खा सायो लाङि सा हायो औ बेबायदिनो बेफोर आगजुफोरजों ना हमो आरो
औ ओरैनो थ' नाफोरखौ बांसिन हौवाफोरा आस्रा जेजोंसो लायो नङा होमब्ला
औ-औ
आरो ओ दो ना हमनायाथ' जेरै गाव गावनि फुख्रियावबोथ' मा होनो फिनानै जों जोंनिखैनो फिनाय हुदाबोथ' दङ नङा होमबा। बा आरो औ बै दुब्लिफोराव हाखर जावनानै दोनो बेफोरावनो ओ बे दुब्लि फोथारनि ना फ्रा हाबनानै थायो जेब्ला दैफ्रा रान
औ इफोरावथ' हाखर हाला बांसि इफोरावथ' ना हमनो मोजांसो जायोना आजिखालिथ' ओरैनो दैमाफोराव थांबाबो बांद्राय ना हमनाय ना हमनायनि थाखायनो बांद्राय नाफोरानो मोननो थांला बे खायनो हाखर हालाफोराव बांसिन मोनो आरो
गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्रि अनेख खमायबोसि खमायबोबाय होनजायोना।
औ-औ-औ
ओ आब'मोनहा खौ गोथां गोथाङैल' जायो ना फोराननानैबो दोनो?
अ जोंनिखिथ' बांसिनानो गोथाङै लायबाय आमफाय बेखौनो ओंख्रि हिसाबै जाबाय आरो माखासे आदबफोर दं जेनेबा फोर फाननानै ओ ओरैनो नाफाम खालामनानै जानाय नानै गोरान खालामनानै बिदिनो थास' बिथरि इरिफोरजों जानाय
औ औ
गोथाव जायो नङा होमबा आगै
औ
नोंसिनिखलाय मा मा रोखोमै जायो?
जोंनिखबो बिब्दिनो ओ गुरनानै लाबोनाय समावथ' गोथाङैनो गोथां जाबाय ओ बिनि उनाव ओ साननै सानथाम उनफोराव जानो थाखाय ओ थौफ्राव बालथिंफ्राव फिनानै दोनो आरो बै फिथिख्रिफोरखौ बिसोरथ' थाब थैयो नालाय
औ थैयोथ' आरो
सानदुंआव फोराननानै माने नाफाम देनानै लेब्लाथ' ना नाफामा गोबाव गोबाव समसिम जाजायो नङा होमबा
औ औ आगै ओरैनो ओरैनोथ' जोंनि जोंनि बर' समाजाव ना हमनानै जिउ खांग्रा गोबां गोबां सुबुंफोर दं नङा होमबा आगै
उम बेफोरजोंनो जिउ राहाखौ दानानैबो लानो हायो ना हमनानै फाननानै जा थाइसे थाइनै मोनो बेफोरजोंनो
हाथाय बाजाराव फहैनानै माने
औ औ ओरैनो नों नोंसिनिखै ना मा होनदों आगै
दे बुंलाय।
ओ नोंसिनिखै ओरैनो नाफाम सौनायाव माबायदि माबायदि मा मा होनानै नाफाम खौ बानायो?
अ आब'ओजोंनिखैथ' नाफाम बानायोल्बा ना गोरानखौथ' मोजाङै फोरानना लाखाबाय ओ सिनि अनगा ओ दे देनाय समाव ओ थास' बिसं नङाबा दुदालि बिसं होयो आरो बेनि अनगायै ओ खुमब्राखौ होनानै देनाय नुनो मोनो बेबायदिनो देनानै ओ औवा हासुं नङाबा ओ बयाम थेमाफ्राव सोनानै दोनो आरो।
अ खैथा सिन जायो न माबाफोरखौ होबा आगै?
औ आब''गोथाव जायो।
औ। ओरैनो होनबा औ औ औ दे।
ओ आब'निफ्राय ओम नों आब'निफ्राय मोननानै गोजोननाय मोनबाय आब'मोननि ओनसोलनि बागै मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ औ। दे होमबा आगै दे।
औ दे।